औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ गिबि गिबियावनो नोंथांखौ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ औ खुलुमबाय नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांखौ आङो कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बर' समाजावहाय नाफामखौहाय माबोरैहाय बानायो आरो जोंनि बर' समाजावहाय आइजोफोराहाय नाखौ बोरैहाय गुरो मा मा आइजें आयला बाहायनानै गुरो बेनि बागै आं नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नों नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां
ओ सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिब्ला आङो गिबियावनो नोंथांजों नोंथांनो नाफामखौहाय जोङो माबोरैहाय बानायो बेनि बागै
फंनैसो सावरायना होग्रोनोसै नोंथां
औ नोंथां दे जागोन फोरमायदो नोंथां
बिदिब्ला जोङो गिबि गिबियावनो नाफाम होनोब्लाथ' जोंना बर' समावहाय बयबो मिथिखौ जोंना नाफाम सङोबोलाहाय खाथि खालानि बे न'खरनि सुबुंफोराबो जोंनिया मोनामनायनि गेजेरजोंनो मोनथि हैखाजोबो आर ना नोंथां जेरैहाय जोङो सोरबा न'से हालागै नाफाम संदोंब्ला ज जोङो बेनि मोदोमनाया गासैबो ओ खाथि खालानि न'खर बा सुबुं फोरनावहाय मोदोमनाया मोनहै जोबखायो आरोना नोंथां जायनि गेजेरजों जोङो खाथि खालानि मानसिफोराहाय बिसानि न'खराहाय नाफाम संदों होननानै जोंनो ओ मोनथिखायो आरोना नोंथां दा बेबायदिनोहाय जोङो नाफामखौ नाफामया जादों जोंनि बर'निनो मोनसे जानाय खायद' नङा होनबा नों थां जेरैहाय जोङो दानि आथि खाल मुगायावहाय बे नाफामखौहाय गोजौ थाखोआवहाय जोंना जि आइ टेकबो मोनबाय आरोना नोंथां बे नाफामाहाय नाफान मानो जादों जोंनो जोंनि बर'नि जानाय आदार जायखौ जोङो दैज्लां बोथोरावहाय बानायनाय जायो आरो ना नों था बे नाफामखौ जोङोहाय माबोरैहाय बानायो होनोब्ला जेब्लानाह जोङो दैबाना जागोन अब्ला जोङो बै दैबानानिफ्राय माखासे नाफोर मोनना लाबोयोब्ला जोङो बा फुख्रि बा दै दैमा दैसाफोराव थांनानैहाय जेब्ला जोङो बेनिफ्राय ना माखासे गुरनानै मोनबोगोन अब्ला जोङो ओ अब्ला जोङो बेनिफ्राय नाफाम बानायो आरोना नोंथां खौ माबोरैहाय बानायनो होनोब्ला जोङो गिबियावनो ना माखासे नांग्रोगोन आरो ना नों नोंथां जोङो बे नाखौहाय गिबियावनो फोरानग्रोना लानाय जायो नोंथां फोर् ननानैै। लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ थास' गुग्ला होनानैहाय उवाल बा गाहेनावहाय जोङो देनानै लायो आरोना नोंथां जों जोङो बर'निनो दोरोङारि उवाल बा जेरै दिंखि जायखौ जोङो बुङो बेयाव जोङो थास' गग्ला होनानैहाय नाफाम ना गोरानखौ होनानै जोङो मिस मिस देना लानाय जायो आरोना नों बेखौ खांनायनि उनावहाय जोङो औवा हासुं बा जोङो बिदिनो भयामफोरावहाय सोनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां बेखौ जोङो जाहाथे बे भयामाव दोनोब्ला जोङो बेनि सोरगिदिंहाय जोङो मोजाङै खाथेनानैहाय बेयाव हाब्रु लिरथेरना होनाय जायो जाहाथे बेयाव ओ जोंनि बारफोरा हाबलाङा बा बेबायदिनो एनला बा थाम्फै बायदिसिनाया हाबा बेनि थाखायनो जोङो बेयाव ओ दोननाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो ओ ओमफ्राय जोङो बेबायदिनोहाय औवा हासुङाव बानायोबब्ला जोङो बे औवा हासङावबो बेबायदिनो मोजाङै खाथेनानै बेखौहाय जोङो हासिं ङाव फबना दोननायखौ जोङो गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। सोरबा सोरबा हाया जोंना द साननै सानथामनि गेजेरावनो जानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरोना नोंथां नाथाय जोङो गोबाव समहालागै दोनानै जा योब्ला जों नाफा जोबो मोजांसिन जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जों जेब्ला मा मा जागोन अब्लानो जों बेखौ थाव पियास होनानै सेरनानैहाय जोङो लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां लाखांनायनि उनावहाय जोङो बे खौ ओसनाय जायो सनायनि उनाव जो बेबाय दिनो बर'निनो दोरोङारि जेरैहाय जोंना। थास' बिथरि बायदिसिनाजों जोङो संनाय जायो आरोना नोंथां। नाफामखौ बेबायदिनो जोंनि बर' समाजावहाय नाफामखौ बानायनाय जायो आरो ना नोंथां? ओ नोंथां बेनि अनगायैबो जोंना बर' समाजावहाय नाखौ जोङो माबोरै गुरो होनोब जों ना गुरनो थाखाय माखासे आइजें-आयलानि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां। औ बे आइजें-आयलाखौ जोङो माबोरैहाय बानायो होनोब्ला जोंना गोदो गोदायथ' बर' सुबुंफोराहाय गावनि न'आवनो गायनानै लानाय औवा माखाल जायखौ जोङो बुङो बे माखालजोंनो जोङो। आइजें-आयला बा जेरै ना गुरनायाव बाहायनाय आइजेंफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो आरोना नोंथां जेरै जोङो जेखाइनि महर होनोब्ला जोङो बे औवाखौ जोङो हास'ग्रोनानै लानानैहाय बेखौ गोबा गोबा महरनि सैना लानानैहाय जोङो जेखाय बानायनाय जायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो ख बाय बानायनोबाबो जोङो बेबायदिनो गोलाव फिसा महरै जोङो सैना लानानै जाहाय खबाइखौ बानायनाय जायो। बेबायदिनोहाय जोङो जेंगायखौबो बेबायदिनो बानायनाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिहाय जोङो औवाजोंनो बानायनानैहाय ओ ना गुरनायावहाय जोङो बे जेखायबा खबाइ बे खौ जों बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंनि बर' ओ समाजावहाय जेखाइ बा जेंगाय बिदिजोंनो जोंना नाखौ गुरो आरो ना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंना हौवा माहारिफोराहाय जेरै गावनो ओ बानायनाय जे-जेरैहाय आस्रा जे बा लाङि जे फासि जे जायखौ जोङो बुङो। बे जेखौसो जोङो हौवा माहारिफोरा बानायनानैहाय ओ माबानाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंना ओ ना गुरनायाव बाहायनाय माखासे आइजें आयलाफोरखौ जोङो बानायायनानैनो बे न'आव बोथिसे जानो थाखाय जोंना गोदो गोदाय नाखौ गुरनो नानैहाय बेबायदिनो जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ बेबायदिनो जोङो मैथा बा बायदिसिना मैगं-थाइगंफोरजोंहाय जोङो बेबायदिनो। दुब्लि खाथिफोरनि दंग' बा जोङो दुब्लि बारिफोरावहाय दसे समाय गुरब्रबना लायनानैहाय जोङो बेबायदिनो ओ बर' सुबुंफोराहाय नाखौ गुरनानै जायो आरोना नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां ना फामखौ बोरै बानायोबा जोङो ना गुरनायावहाय मा मा आयजें आयला बाहायो।
औ हागोन नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ जोंहा नाफाम होननानै बुंङोब्ला बेयो मोनसे ओ बर' हारिनि। मोनसे जाग्रा आदार जेराव जोङो बेखौ जायोब्ला। गुबुन सुबुना सुबुङाबो जे खाथियाव थानाय। खाथि खालायाव थानाय सुबुंफोराबो ओ मोदोमनानैनो मिथिनो हायो आरो। जोंहा बे नाफामखौ बानायनो थाखाय ओ थास' बिसं। बेनिफ्राय ना बिनि गोनांथि जायो जोंहा ओ नाखौ दैमा-दैसा एबा हाखर हालाफ्राव जोङो ओ जेखाइ नङाबा जे। नङाबा लाङिफोरजों जोङो सानानै बा लायनानै।
औ-औ।
न'आव लाबोनानै जों बेखौ ओ सानद्रियाव। नङाब्ला जोङो माखासे आइजें आयलाफोराव जोङो दोनो। फोराननाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा थास' बिसुंखौ जोङो ओ दुब्लिफ्राव नङाब्ला माखासे ओ न'निनो बारिफ्राव जोङो खानानै लायनानै। बेखौ न'आव लाबोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बै नाजों बे थास' बिस संजों जोङो उवालफ्राव जोङो नङाब्ला। ओ सिलपाथाफ्राव जोङो उननानै बेखौ उनग्लिनाय जायो नङाब्ला देग्लिनाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो ओ औवानि हासुं। अब्ला ओ बै प्लास्टिकनि बयेमफोर नङाब्ला बेफोराव। ओ सोनानै दोननानै जोङो बेखौ माथुनानै होनाय जायो आरो। जाहाथे बेहाय ओ बार हाबनानै ओ गारजि जाया। बिनि थाखाय जोङो ओ गोरा माथुनानै होनाय जायो आरो।
औ-औ।
बेनिफ्रायनो जोङो बेखौ जानो थाखाय ओ दान मोनब्रै मोनबा नङाबा मोनद'। बेबायदि दोननानै जोङो बे नाफामखौ जानो हायो बे नाफामखौ जानो थाखाय जोंहा ओ एवनाय जायो एसे एवफ्रामनानै जोङो बेखौ ओ जानाय जायो आरो। बेबायदिनो जों जानोसैब्ला ओ खेवनाय लोगो लोगो माब्ला एवब्ला जोंना मोदोमजोबखायो ओ बिनि मो-मोदोमनाया एसे गेसाव मोनामो आरो। ओ बेखौनो जोङो मोदोमनाय बुङो ओ बेबाय बि जाबाय ओ नाफामनि बेलायाव आरो जोंना दङ ओ ना गुरनाय।
औ-औ।
जायखौ जोङो ओ दैमा-दैसा नङाब्ला हाखर हाला
औ नंगौ।
ओ गुरनानै मोननो हायो ओ जोंहा बे नाखौ हमनो थाखाय जेखाइनि गोनांथि जायो। ओ जोंहा जेखायखौ बानायनो थाखाय औवानि गोनांथि जायो आरो औवाखौ जोङो ओ बबेबा औवा बागान नङाब्ला न'आवनो गायना लानाय औवा बेफोरखौ ओ दानफायनानै जोङो बेखौ ओ ससे ससे हास'नानै ओ जखा सुनानै बेहा ओ दानखावनानै बेखौ गोबा गोबा जिरनाय जायो आरो। बेखौ जेरनानै जोङो आखाइजोंनो हेबनानै ओ लानाय जायो। बेखौ हेबनानै जोङो ओ माखासे ओ गुना फोरजों खानायबो जायो आरो बबाव बबावबा। बेनिफ्राय दुरुंबो नांगौ बेहाय औ बेनिफ्राय जोंहा बेजों लोगोसे ओ ना लानो थाखाय जोंहा खबाय नांगौ ओ जेरै जोङो बेखौबो ओ औवाजों बानायनानै होनाय जायो ओ बेबायदि दिनो जोङो औवाखौ ओ गोबा गोबा सैनाय जेरै जों औवा खाथि बुङो बेबायदि जों गोबा गोबा सैनानै आखाइजोंनो हेबनानै न'आवनो ओ बानायनानै लानो हायो आरो बेफोरबायदि जेखाइ खबाइखौ ओ जोंहा न'आवनो बानायनानै हाथाय बाजारावबो फाननानै जोङो माखासे रां आरजिनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो जेखाइ खबबाय बानायनानै ओ जेब्ला दैज्लां जायो अ अब्ला ओ बैफोरबायदि ओ दैफोराव जेरै दंग' दंला ओ हाखरफोराव जोङो थांनानै बेहाय ओ जेखाइजों ना गुरहैनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो औ नाखौ मोननो हायो जोंहा नाखौ हमनो थाखाय गोबां ओ जेरै ओ आदब खायदााबो बाहायनाय जायो जेरै जों गोबां ना हमग्रा दङ' जेरै जोङो जेजोंबो हमनो हायो बेनिफ्राय दङ' जोंहा ओ बे फासि बे लाङि होनो ओ बेनिफ्राय माखासे ओ सेन होनो।
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिजों जोङो नाखौ हमनो हायो आरो जेरै जों सेन बानायनोबो जोंहा औवानि गोनांथि जायो बेनिफ्राय बेखौ। मोनसे ना ओ हाबग्रा दरखंबो बानाय जायो। बेनिफ्राय ना गग्रा खुगा बायदि बानायनाय जायो आरो बेबायदि मडेलनि मोन आरो दा।
औ नोंथाङा
नो जोङो गोबां आदब खायदाजों नागुरनो हायो दा जोंहा औ नोंथां औ नोंथां।
समाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला उनफोराव जोङो सावरायफिनसिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन दे नोंथां जोङो उनाव लारायसै। औ नोंथां साबायखर दे बिदिब्ला।